औ।
खोनदोंना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों।
औ।
दा नोंथाङा मानो हरदोंमोन कलखौ?
औ आं कल खालामनायनि जाहोना जेरै दैज्लाङाव मा मा ओंख्रि जानाय जायो आं बेखौनो सावरायनो होननानै नोंथांसिम हरनाय जादों।
औ।
औ नोंथाङा एसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन हागोन।
औ जेरै दैज्लां बोथोर होनब्लाथ' गोबां रोखोमनि जानाय मैगंफोर दङ।
औ।
औ जेरै बेफोर मैगंखौ आं बुंलांनो सानदों नोंथाङा एसे सम होदो।
औ औ
औ जेरै जेरै जोंथ' दा बुङोब्ला जेरै थास' बिबार थास' बिबार ओंखारहांबायना दा दैज्लां बोथोराव? बेखौबो जोङो जानो थाखाय औ बेखौ जों जानो थाखाय सायनानै लाग्रोनांगौ जायो आरो जेरै खारदैफोर होनांगौ जायो नङाब्ला जोंनि गारामाया जाहाथे माना आरो जों बेखौ एवफ्रामनानै लानांगौ जायो आरो ओ बाजारफोरनिफ्राय जेरै जोङो बेदरफोर अमा बेदरफोर बेफोरजों जों जानाय जायो आरो जेरे बइलार बेदर फोरजोंबो जोङो जानो हायो। जेरै थावनायनि थाखाय
औ
बुंनो थाङोब्ला जों थास'खौ गासैखौबो जाजायो।
औ औ औ खोनादों खोनादों।
औ बुंनो थाङोब्ला जोङो थास'खौ गासैखौबो बिनि बिगुरखौल'सो जों जानाय जाया आरो जेरै जों थास' बुगाफोरखौबो जानाय जायो आरो थास' बिथ्रि आरो जेरै थास'नि आथिं होनबाथ' जों बर'फोरा जोबोद मोजां मोनो।
औ नंगौ।
औ जेरै थास' आइथिं थास' बिबार थास'नि बुगा बेफोरखौ जोङो जा बांसिनानो जानाय जायो जों बर'फोरा। आरो जोंनि ओनसोलावल' जाया गुबुन गुबुन गुबुन ओनसोलावबो जानाय जायो। औ जेरै जोङो दैज्लां बोथोर होनब्ला जेरै आबाद मावनायफोराबो जेरै ओ जेरै जिंखा, फथल, खांख्राइखला बेफोरखौ थिथा केराला बेफोरखौ जोङो लेस्रा बेफोरखौ जों गायनायखौ जों नुबोनो मोनबोदों। आरो बेखौ जोङो दैज्लां दैज्लां बोथोरावथ' जों बांसिन भिन्दिफोरखौ भिन्दि मैस्थाफोरखौबो जों बांसिनानो जा-जानो जानो मोनबोदों आरो नुबोबायबो दङ जेरै जोङो दैज्लां बोथोरफोराव जेरै मैस्थाजों खांख्राइ मैस्थाजों ना जानायफोरखौ जों नुबोगासिनो। आरो जोंबो जायो औ जेरै आरो भिन्दिफोरखौबो गोबां खौनो जानाय जों नुबोदों। औ दे नों नोंथां। बुं नोंथाङा।
ओ जोंहा दा दैज्लाङाव मैगं-थाइगंनि अनगायैबो गोबां बायदिसिना फिथाइ-सामथाइखौ नुनो मोनो। खोनादोंना नोंथाङा? हेल' खोनादोंना? दा मै-मैगं-थाइगंजों लोगोसे जोंहा गोबां फिथाइ- सामथाइबो दोङो आरोना जायखौ जोङो दैज्लां बोथोराव मोननाय जायो।